अ हेलौ
औ नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनदों
अ दायो मानि सायाव सावरायोब्ला मोजां जागोन होननानै नोंथाङा सानो
आङो आबाद मावनायनि सायावनो
औ जायो बिदिब्लाबो ओरैनो माबे आ आबादनि सायाव सावरायनो
आबाद माने बांसिनानो माइ ओ आबादखौनो माने दैज्लांनि आबादनि सायावबो सावरायनो हायो मेसेंनि आबादनि सायावबो सावरायनो
अ बिदिब्ला ओ दैज्लांनि आबाद मावनायनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां
औ औ जायो
ओ गिबियावनो नोंथाङा बुंनो हाग्रोगोन नामा?
अ ओ अ अ आबादनि सोमोनदै ओ माने आबाद आबादाथ' माने ओ गामियारि सुबुंफोरनि थांना थानायनि राहा मोनसे राहा बे आबाद
औ
आबाद मावनानैनो बांसिन मानसिया जिउ खुङो सिगां समाव आरो आबादखौ मावनो थाखाय ओ मोसौ मोसौ आरो नांगोल जुंगालजोंनो मावोमोन
औ
मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला गासैबो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनायखौ नुनो मोनो सिगांनि समाव बेबायदिनो मोसौ ओ सा न'फ्रोमबो मोसौ थाखायोमोन आरो आबाद मावनो थाखाय आबाद मावनो जा ओ नांगोल जुंगाल लाव थि मै बेफोरफोरखो माने ओ गोदोनि समाव आबादारिफोरा गावनो बानायना लायोमोन औवा बा दंफांनिफ्राय बेबायदिनो फिसोरो ओ गावनो गाव मावनाय आबादखिनि जिखिनि हाखौ मावो जोङो हालोदाव सुबुं दा औ गुबुननि न'खरावबो बेबायदि एवनो लाङोमोन आरो। बेनिफ्राय औ दायोथ'
दायोथ' नोंथांमोनखो गोबाङानो मोसौफोरजोंथ हालेवनायखौ नुनो मोनला। बांसिनै ट्रेक्टरसो बाहायनाय नुनो मोनो। मोनसे नङा होनोमब्ला।
औ औ।
आथिखालावथ' बांसिनानो बे गोदान मुगायाव ट्रेक्टरानो सोलियो।
औ औ गोदान मुगायाव औ।
बो ओरैनो माइ आबाद मावो नामा नोंथां।
अ जोंहा माइ आबाद मावो जोंहा स्नि बिगा मावो बेखौ सिगाङो जोंबो। मोसौजोंनो हालेवनानै मावोमोन नाथाय दा ट्रेक्टरजोंनो दा आबाद मावनायाव माने आबाद मावनोथ' जों फारसथावनो बेबायदिनो खोथिया फोग्रोना लायोना
औ खोथियाखौ नोंथां औ खोथियाखौ माबादियै फोनाय जायो बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ औ माने खोथिया फोनो थाखाय माने सिगां सिगांनो माइज्लि लाखिना दोननाय जायो आरो। जोलै बे बै मेसें समावनो हानानै एक्सट्रा माने बि माइजलिनि थाखाय एकसथ्रा दोन थायो आरो बेखौ गुबुन माइजों जों दोना बेनिफ्राय बे माइज्लिखौ ओ जा हाल एव खोथिया थलि एवखांनायनि उनाव खो थिखौथ' बेबाय दिनो खब्रै खथामसो एवो आरो माने मोजां जानो थाखाय ओ मैबो होनाय जायो। मै। होनो माने दाथ' मोसौ गैयामोन मै होनो थाखाय बे थालिरनि ओ थालिर बिफांफोरखौनो खानानै बोयो आरो माने स्लिम खालामनो थाखाय। बेनिफ्राय माइ ज्लिखौ ओ साननै बा सानथाम सिगाङाव फाथोनि बस्थायाव ओ हाखर बा दैयाव फबना दोन आरो जिखुनु दैसाबाबो हाररबाबो नि उनाव बे ओ ओ साननै सानथामनि उनाव दिखांनानै बेनिफ्राय हर से बेखौ माने माने खुलि बस्थानिफ्राय खुलिनानै बेखौ ओरैनो खोबना दोन नो होमबा ना गाजार जाअरना थायो आरो माइआ बेनिफ्राय बे गाजो हरना थाबा अखानायै बेबायदिनो ओ खोथिया थिला लांनानै फैयो आरो सारसोनानै फैनाय जायो।
औ नोंथां बेनिफ्राय औ बेनिफ्रायथ' नोंथाङा बुंदों खोथिया फोनायनि सिगां आङो हालेवखो एवग्रोनानै लायो होनना बुङाखै होनब्ला ओमफ्राय नोंथाङा आ बे खोथिया फोनायनि सिगाङावनोथ' बर'फोरनिया मोनसे हासार बाहाय होना खोथिया मोजां जानायनि थाखाय आज नोंथांनि न'खरावबो बेबादि खोथिया मोजां जानायनि थाखाय गिबियावनो हासार होग्रोयो नामा?
अ बेखो गि गोरान माने खोथिया फोखांनायनि उनावसो एसे से रजबनानै ओ बै एसे गोजौ जा बा माने एम्फौ अरनाय नि थाखाय हासार लोंनाय जायो आरो आरो मोजाङै देरनो था खाय माने खोथियाखौ ओ बे सिगाङाव होआ उनावसो होनाय जायो आरो जोंना
औ औ नोंथां बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय नोंथां खोथिया फोखांनायनि उनाव बियो देरनो था बेसेबांसो सम नांगौ जायो
अ बेथ' नै एसेबां सम नांद्राया माने से दान बो नाङाबो जानो हागौ गसि बेबायदि दिनावनो फैयो आरो बां गोबाव दोननानै फोननो हाया माने बोरायबा गोरलैयावनो फैयो आरो गायो आरो गायनो थाखाय थाख थियारि खालामो आरो फुनानै लाबो माने बांद्राय बोरायोब्ला मोजां जाया होनना बुङो आरो बेनो ओइस माने मोजां जोलैफोराथ' बांसिनै थाबनो जौवौ आरो । गाहायैनो थायो आरो । अब्ला मानो बैसोखौ बारा गोबाव दोना आरो
औ नोंथाङा खोथिया फुनो बुंनो रोंगौ नामा?
औ औ
नोंथाङा खोथिया फैफेरबाय नामा?
खोथियाखौ औ फुदोंमोन। औ हेल' औ
औ नोंथाङा बुंग्रोलाय ।
रानस्राव स्राव खोथिया फैनानै मोजां जायो सि दोबदोब दै थाबाय थानाय जायगायावहाय
औ
नोंथाङा माय गायफेरबाय?
औ माइ गायफेरबायमोन नोंथां।
औ न'आवनो गायदोंमोन।
माबै म एसे बुं
औ माइयाथ' नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहाबो बेबायदिनो खोथिया औ दैफोराव सोमनानै सानसेसो सिगाङावनो आरो गाजा बेरहोनानै बेनि उनाव फोनाय जायो बेनि उनाव फोनानै जेबो खो थिया जौयोना नैजिबा बा थामजि सामसो खोथिया जौनो थाखाय सम लायो बेखौ खोथियाखौ फुनानै बिनि उनाव जाय हायाव माइ गायगोन आरो । बे हाखौबो मोजाङैनो ट्रेक्टर जों हेवनानै लाग्रोनाय जायो ।
औ औ
बेनि उनाव मै होनानै लायो आरो मोसौजों । उनाव मोसौजों मै होना लाखांनायनि उनाव बेखौ गायो आरो माइखौ औ नोंथांनि न'खराव बे जे जोंनिया माइया जेब्ला आबाद मावो अब्ला ओ गोबां माइ एमफौफोराव मुलि जायो माइफोराव मुलि एमफौफोरा जायो जे ओ बेखौ नोंथांनि न'खराव ओरैनो माबोरै मिथिंगायारि बा गाव न'आवनो बानायनाय ओ मुलिफोर बाहायो नामा?
बेबाय जायो आरो हाग्राफोर जायो ना? मोननैसो ओ जोंङो माने ओ हाग्रा थैनाय आरो मुलि ओ एमफौ जानायखौ माबानि थाखाय मुलि होनाय जायो आरो । मानोे मानिे जाया गोबां आबाद बिसोर ओ हायजिरा लगायना फैयो आरो हाग्राखौ । जोंहा मुलिदोनो
सिगाङाव बर'फोरा बांसिनै ओ बायनानै लाबोनाय मुलिफोरखौ होयामोन ना । ओ सिगांथ' बर'फोरा गावनो न'आवनो ओ मुलिफोर बाहायोमोन एमफौ जानायाव बा एमफौखौ होखारनायनि थाखाय नोंथाङा बेनि सोमोनदै बर' फोरा माबादि आदब बाहायोमोन बेनि सोमोनदै मिथियो नामा?
आं बेफोरबायदिथ' माबाफोर होयो नामा? बेखौबो मिथिया आं खालि बे खाथि खालानिखौ मिथिगौ आरो माने साथि होनायखौ । इयाव माने औ ओ खाथि गा नि फोथाराव ओ साथि होननायखौ मिथिगौन बेयाव माने ओ एमफौफोरा माने ओ साथियाव माने अराव बारसोमना थैनो थाखाय
औ बेबो नंगौ।
बेखिनिखोनो मिथियो
औ बेनि सोमोनदै आं एसे बुंनानै होनो हा हागोन ओ जोंनि जोंनि जायगायाव आरो बांसिनै जेब्ला माइआव एमफौ ओ जायो अब्ला बांसिनै बै नारें जुमब्रा दङना? बै नारें जुमब्रानि बिगुरखौ हानानै दैयाव दोनो आरो गारनानै औ बेनि अनगायैबो निम बिलाइफोरखौबो थुनानै दोनो खायसेया आरो बेनि अनगायैबो खांख्राइ दङना बे खांख्राइखौ ओ गरंनिफ्राय बा गुदुंनिफ्राय खन'ना लाबोनानै आ बे बेनि बाखलि खौ बोखानानै साथिं गनजों माइनि एस से गोजौ खालामनानै थुनानै दोनो आरो औ अब्लानिया बै एमफौफोरा आ माइयाव थानाय एमबौफोरा बांसिनै बेयाव जमा जानानै थायो। नानै फोथायो नों
बेबायदि जेबो माने मोनाखै आरो आ दिनैसो मिथिबाय आरो बेबायदि खालामो होनना अ
नोंथां बिदिब्ला बेयावनो लाखि जासिगोन नामा जोंहा दे